हेलौ औ नोंथाङा आंनि ओ मा होनो आंनि भइसखौ मोजाङैनो खोनादों ना?
औ औ खोनादों ।
ओ मा थो खामदों नोंथाङालाय?
दं जिरायनानै । नोंथाङालाय?
उह आंबो माने ओरैनो नोंथाङा खाम जाखांबाय नामा?
अ नोंथांनि खबरा माबायदि? ओहो जोहा जायाखै।
नो ओमफाय नोंथांनि खबर माबोरै?
दं मोजाङैनो।
अ ओमफायो नोंथां मोननिखिजालाय बोथोराफोरालाय माबोरै गरम ना अखा हानाय जादोंना गरम?
बोथोरा एसे माने थान्दाबो गरमबो बेबायदि जाना दंथ'यो ।
अ आं होमबा आं नोंथांजों मोन से खोथायावसो माने खोथानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो ना?
औ औ औ
ओ आ नोंथाङा माने टाइम दंना नोंथांनाव रायलाय
औ औ दं दं। औ
नोंथांजों माने औवाजों जोङो जेनोबा औवानि सायावसो रायलायनो सानदोंमोन आरोना।
औ औ औ रायलाय जायो।
ओ माने जेनेबा जों औवाजों मा मा बायनायनो हायो बा जों बेफोरजों मा मा खामानि मावनो हायो बिदि खोथा माने रायलायनो सानदोंमोन आरोना आं नोंजों। होमबा नोंथाङा ओ नों थांङा एसे बुंङो हा-होनो हागोन नामा आंनो जेनोबा जों औवाजों मा मा बानायनो हायो? बा नोंथांनाव माने मा मा खालाम नोंथां? औ
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनि सिगांङाव जि हायो बा जे एसे मिथिगौ आं बिखौ फोरमायनो सानो आरो। जेरै जों औवा जों औवाजों माने माने गोदो आबै आबौमोनानो सोलिबोखानाय। ओ औवाजों जोंहा न' बानायनो हा हायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औवाजों जों खुन्था गायनानै बा सो फस थुखिनानै जों बेखौ बेरा बानायनानै माने मोनसे हाग्रा हाखर थाबा बेफोरबायदि जों बानायना थानो हायो आरो औ जेरै जोङो औवानि दर्जा बानायो। ओम। गोदोथ' माने आबै आबौमोननि समावथ' जोंहा उन्दुनाय बेबायदि कार्टनि माने
औ नंगौ।
जोंबो नुनो मोन्दों बा जों उन्दुनो मोनदों जेरै जों औवानिखौ माने थब्रै खुन्था बानायनानै ओरै ससेखौ दुगैनानै। माने जेंला टाइप बानायनानै माने बेबायदि बिसिना बानायनानै उन्दुनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। ए बा आबै आबौमोननिफ्रायबो जों खोनानो मोनदों जेरै माने बि-' बिसिनाल' नङा मा जेरै ओ गोदोथ' पालें बा स गोरोन्थि जाबाय आंना मा होनो जोंहा जि दोनग्रा मोनसे आलना बायदि आरोना। बेबादिबो जोंहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों बा जों खालामनो माने जों मोनबोदों।
औ।
मुङा जेरै औवानिफ्राय जोङो सेन जेखाय। खबाइ औ धारा उन्दुनाय धारा धारा आरो बे जोंनि ओनसोलाव माने धारा होननानै मोन्थिनो मोनो। ओ जोंहा सिला सिनाय हासिबबो बानायनो हायो हायो मोसौ बुनाय माने लुदु औ लु दुबो बानायनो हा हायो जोंहा माइ बा खोथिया बाननो थाखाय जों माने ओ ओ जोंनि ओनसोलाव माने बेखौ हुला बारि बा बावखा बेफोरबायदि माने बुंनानै जों माने मिथि -खिनो मोनो आरो निगो जेरजोंनो जों दाथ' ओ- ओ गायनाय फुनायनि दिन नङा होमबा नोंथां? जों बेहाय माने मै फोथाराव माने मोसौजों गोदो मैजों माने होयोमोन नालाय समान जानो थाखाय फोथारखौ। बेयावबो जों औवानिफ्रायनो बानायनो हायो मैखौ।
औ हाब्रुखौ समान खालामनो थाखाय आरोना औ
बे जोङो ओंखाम संनो थाखाय जोंनो औवा गोरान खौ नांगौ नङा होनबा नोंथां बेनि गेजेरजोंनो जेरै जों माने फोथाराव बा जों मोनसे आबाद मावनाय जायगायावबा मैगं थाइगं गायनाय बा जों बिबार बागान बेफोरबायदि बारायनायावबो जोङो बेरा खालामनो थाखाय जोंनो औवाखौबो नांगौ जायो
औ नंगौ।
जेरै ओ जोंहा मैगं थाइगं जेरै जोगोनार बा पटल बा लाव पानिया लाव बा खुमब्रा बेफोरबायदिखौ माने जोंहा ओ मामबायग्लांनो थाखाय जों औवानिफ्राय खुन्था गायनानै जों माने जेेनसेखौ होनानै जों माने बिसोरनि थाखाय मामबाय होनो हानाय बेफोरबायदिबो खालामनो हायो जों औवानिफ्राय।
औ औ।
औ गिदिर गिदिर माने न' बा साब थालायनि बा बेफोरबायदि खालामनो थाखाय माने खुन्था गाखोलांनो औ बेफोरखौबो जों औवा खौ बाहायनाय जायो ओ आं माने नों थांनियाव बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानो आरो बा नोंथाङा औवानि औवाजों मा मा बानायनो हायो नोंथाङा मिथिगौबा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ आंनि मिथिनायावथ' जेनेबा जोङो औवाजों ओ लेखाबो बानायनो हायो जाहै बायना नो नों नोंगौ दाना आरो एनि सायाव जेने बा जोङो बिसना जेनेबा जोंना जुदि बिसना दङ आरोना बिनियाव जेनेबा जोङो मुस्रि खानो थाखायबो बाहायनाय जाया होमबा?
औ
आरो जेनेबा ओ मा होनो बेखौ ओ बिदि ओ हासिब सिला सिबनो थाखाय फोरनि थाखायबो बाहायनाय जायो दा आरो आरो एनि उनाव जेनेबा जोङो जुदि दाउनि थाखाय गन्द्रा लुनाय जायोबा
औ
आरो अमानि थाखायबो बेफोर माने औवा सो जों लुनाय जायो नालाय बिस नि न' माने इसोर थानायनि थाखाय आरो ओ बेनि सायावथ' ओं
माइ बाख्रिखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।औ
आरो जेनेबा औवाजोंथ' जेनेबा जोंङथ' बे औवायाव आरो औवा मायाब मोननाय जायोना नंङा होमबा? बेफोरखौबोथ' जोंङो ओं ओंख्रिफोराव होनानै जायो नालाय औवा मावेवाइखौ नंङा होमबा? आरो आरो आसार औवा माववा आसारखौथ' आसारबोथ' बानायनो हायो ना औवा माव खौ जेनेबा फिसा फिसा खालामनानै बयाम एबा माने नोंनो बेसेबां नांगौ इनि बयामाव माने इसेबां जखानि सोनानै दोनानानै गोबावसिम लोंजाजायो गोखै खालामनाय नंङा होमबा? बेदरफोरजों जेनेबा नों माजों जानो गोथाव मोनो बेजोंनो जाजाबाय जाहैबाय।
औ औ औ
आरो ओ नोंथांमोन न'आलाय औवा दंना गैया जेनेबा औ औवायाबोथ' बिराद रोखोमनि थायो न नंङा होमबा? जेनेबा फिसा आं थ' बाराामफोरखौ मिन्थिया आरो होमबाबो थेरे उवा ना मा बिद दिब फोर दंना औ ओमफायो नोंथांङा जेनेबा आरो आंनो एसे माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा? औवानि नि बागै
ओ नोंथांङा बावैसो बुंबाय जेरै जोंहा औवाया उम बायदि रोखोमनि मुं थायो नंङा बा जेरै नोंथांङा बावैसो बुंबाय थेरे औवा ओ मोनसे माने गावबागाव ओनसोलाव गुबुन गुबुन मुंजोंबो बुंनानै माने माने औवाखौ बुंहरनाय जायो आरो जेरै नोंसोरनों बिथांमोननि ओनसोलाव जेरै से-सेरेवा बे औवा फिसाया नंङा होनबा? जोंनि ओ सोलाव जेरै बेखौ जोंनि ओनसोलाव माने थाइ औवा होननानै मोनथि यो आरो। ओ औवा गिदिरखौलाय जोंहा जोंनि ओनसोलाव माबा औ फुर गावा मिथियो ओ जाथि औवा होननानै मिथियो औ औ ओमफ्राय मख'ल'वा होननानै मिथ मिथियो आरो बेफोर औवाखौ आरो मोनसे दंबावो बे औवाख खौ जेरै ओ खुन्थिसु औवा नाामा बेफोरबायदि माने जोंनि ओनसोला माने सोलिजानाय बा बाहायजानाय आरो बे औवानि मुङा।
औ
जेरै जों औवानिफ्राय ओ जोंहा मोसौ बोरमा बेफोरबायदिनि थाखायबो जोङो खुन्थिनांगौ। अ जों बेखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा ओमबा नोंथां।
औ नोंथाङा आरो
बा औ माने जों थ औवाजों जोंना माने बिदि बाथौ थाया होमबा जोंनिया बाथौखौबोथ' जोंना औवा नो दुमनाय जायोना? नोंथाङा मिथिगौ
ओ जोंहाथ औ औ औ
माने इदि जोंनिया माने
आं फोरमायनोसै नोंथाङा औ जेरै जोंहा थानसालियाव जोंहा मेहेर दुंनाय जायो । ओ जेरै जोंहा ओ गोथार थानसालियाव जोंहा गोथार मोनसे सान थायो नङा होनबा जेरै जों बेवायथ' माने एसे गोथारै फुजा होनो थाङोबाथ' जोंहा जोंहा मेह'र दुंनाय जायो ओम जों बेयाव औवाखौ जों बानायनाय जायो जेरै बुंनो थाङोबा जेरै दाला बा नोंथांमोननि सोलाव गुबुन बुङोबो जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव जेरै दाला सान्द्रि खादा खिरखा ओ बा गिसिब बेफोरबायदि माने औवाजों बानायनो हानाय बायदि बायदि दं नाथाय गोसोआव गैया आरो मुंफोरखौ
औ औ आरो जोंङो दान्दाबोथ' बायनो हायो
आंनाव औ औ औ
औ औ ।
बेनि गेजेरावनो आं मोनसे माने गोसोखांदों आरो जेरै ओ बावैसो माने गोसोआव फैदोंमोन ओम नोंथाङा नोंथाङा मोन्थिगौबा एसे सावरायना होनो हाबावगोन नामा जेरै औवानि बागै?
औवानि बागैथ' जेनेबा बिसिङानोमोन माने जेनेबा दान्दाफोर जों जि लामनो थाखाय दान्दा बा माने दान्दा माने लाइक जों जि लामनो थाखाय ओरै बिदि औवाखौ बाहायनाय जाया लामबा दिरौ नङाबाबो बिदि औवाखौ बाहायो नालाय जोंङो आरो औवाखौ जोंङो जेनेबा इदि गोजौनि बुस्थु जेनेबा गय गय जा बा फाथै जा बेफोरखौ हानो थाखाय बाहाय- बाहायनाय जायो नालाय
औ औ औ ।
नोंगौ जानो नोंथां
औ । नोंथां ओ जोंहा सावराय सावराय जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां ।
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोननाय थाबाय आंहा दे बिदिब्ला नोंथां ।